हेलौ
नोंथां
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ ओ बिदिब्ला ओ नोंथांजों नैबे समाव जों मोननैसो आयदानि सायाव बाथ्रा सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ ओ बिदिब्ला जोङो ओ हारिमुनि बागै बाथ्रा सावरायदिनि नामा नोंथां।
औ नोंथां
औ ओ बिदिब्ला बाथ्राखौ आं आंनिफ्राय जागायनोसै। ओ हारिमु होननानै बुङोब्लाथ' जों मोनसे हारिनि जि मोनसे हारिबा मोनसे समाजनि ओ थांना थानाय एबा जिउ खुंनाय राहा बिसोरनि गाननाय जोमनाय बिसोरनि मावनाय दांनाय बिसोरनि जानाय लोंनाय बायदिसि ना जि खामानि बा आखुथायफोरा जायनि गेजेरजों बेरखाङो बेखौनो जों हारिमु होननानै मोनथियो।
औ।
जेरै जों ओ मोनसे बिदिन्थि महरै नायोब्ला बर'नि जे हारिमु ओ बर'नि हारिमु होननानै बुङोब्ला जों ओ ब बर'नि हारिमुवा गुबैयै बर'नि जानाय लोंनाय बर'नि थानाय बर'नि न लुनाय बा बर'नि आबाद मावनाय बर'नि जि मोसानाय मुसुरनाय बेफोरनिफ्रायनो ओ रोखायै बेरखांनो खाबु मोनो नङा होमब्ला नोंथां?
औ नंगौ।
औ बेबादिनो ओ जों हारिमुखौ मोनसे हारिनि जि ओ खामानि दामानि बिसोरनि आखुथायफोरनिफ्राय जों मोनथिनो मोनो। दा अब्ला ओ नैबे समाव नोंथाङा बे ओ हारिमुनि बागै ओ आंनिसिम फंनैसो बाथ्रा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। ओ बेनि सिगाङाव नोंथाङा जा फोरमायलायदों ओ थारैनो सैथो। ओ बेनि अनगायैनो नोंथाङा सोंदों जा हारिमुनि बागै मोनसे ओ जा हारिनि ओ जा गोजौ थाखोआव हारिमु थाब्ला मोनसे हारि जौगानो हायो थिग बेबादि बिदिनो आं आं जा बिदिन्थि होनो नागिरदों बर' हारि बर'।
औ औ
हारिमुनि बिथिङाव गोबां जौगाखांनायखौ जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां ओ जा बेवहाय जाब बर हारिनि हारिमु गाव गावनि गाननाय जि दखना आरो लोगोसे जा हारिमुनि दामग्रा। लिरग्रा ओ रोजाबग्रा राव मेथाय बायदिसिना गासिबो गाव। गावनि दंखाजोबखायो आरो। आरो लोगोसे जा। देग्रा आग सेरजा जथा बायदिसिना हारिमुनि बायदिसिना दङ थरखा बायदिसिना
औ
दंफांनिफ्राय मोननो हायो आरोना नोंथां ओ दा
औ औ
जिब जुनारनि बिगुरनिफ्राय मोननो हायो आरो खायफा जिबनिफ्राय ओ जथा गंगना बायदिसिनाखौ जो बि बिफांनिफ्राय मोननो हायो आरो सिफुं सिफुंखौ जों औवानिफ्राय मोननो हायो आरो थिग बेबादिनो जोंनि जा बर' हारिनि ओ बेफोरखौनो मोननो हायो। ओ खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ। खोनादों नोंथां
औ आटसा। ओ बेखौ जा खुनिफ्राय। बेखौ खुन्दुं थुननानै ओ जा जि दानाय होनना बुङो बे जोंनि गामियारि ओनसोलाव जों गावनो जा बे खुन्दुंखौ खुन्दुं थुननानै जि दानायखौ जों नुनो मोनो आरो जा दखनायाव औ नंगौ आरो जा जोंनि दखना द दखनायाव जों आगर होनायखौ जोङो जों ओ जा बर' हारिनि आइजो आबै आबै आइ आब' बिनानाव बायदिसिना जा बिसोरो आगर एरो ओ बेखौ जोङो नुनो मोनो आरो। बे आगरफोरखौ जेरै हाजो आगर लाव बेगर आगर फारौ मेगन आगर बायदिसिना आगर नुदों नुनो मोनो आरो बेखौ बिथांमोना गावनि मेन मेगनजों जा सेबखांनानै बेखौ गाव जा गोसो खाङै खाङै एरनायखौ जों नुनो मोनो आरो आगर एरनायखौ। जेरै जा बर' हारिमुनि नेरसोन होनना बुंब्ला जा आरनाइ आरनाइ फालिखौबो जोङो जोंनि बर' हारिनि आइजोफोरा गावनि आखाइजोंनो ओ दानाय खौ जों नुनो मोनो आरो लोगोसे जा गामसा गाम साखौ औ गामसाखौबो जोंनि बर' हारिनि आइजोफोरानो दायो बेफोरनो मोनसे हारि जा गाननाय जोमनाय रोजाबनाय राव बेफोर गासैबो मोनसे हारिनि हारिमुआव हाबजोबना थायो आरो बेफोर गाससिबो ज' जाबोलासो बेफोर गासिबो ज जाबोलासो मोन मोनसे हारिया हारिमु महरै नु-नुजाथियो बा आ गोसारखाङो
औ थारैनो थारैनो नोंथां।
औ जा हारिमु जा हारिमु ओ दा हारिमु थाब्लासो मोन हारिया जौगाखांनो हायो। थिग बेबादिनो दाखालिसो नोंथाङाबो मोनथिखागो जानांगौ जा जि रोजा सिखिरिफोरा बागुरुम्बा मोसादों बरनि जा ओ लाइमोन सिखोरो सिखिरि सिखिराफोरा अ जिरोजा गुहाटियाव मोसानायखौ नोंथाङाबो मिथिखागो जानांगौ।
औ औ थारैनो
बर' औ औ थिग बेबादिनो जोंनि जा बर' हारिनि हारिमुवा गोबां जौगानो हादों आरो थिग बेबादिनो नोंथाङाबो एसे हारिमुनि बागै एसे फोरमायबावनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां ओ नोंथ थाङा गिबियाव जायफोर बाथ्राफोरखौ बा हारिमुजों लोब्बा लाखिनानै जायफोर बाथ्राफोर औ आंनो फोरमायबाय बेफोर बाद थ्राफ्रा थारैनो सैथो ओ मानो होननानै बुङोब्ला मोनसे हारिया थांनानै थानोब्ला बे हारिनि हारिमुवा गिबियाव थांनानै थाग्रोनांगोन अब्लास मोनसे हारिया मुलुग दरबारावनो सिनाय जागोन।
औ
दा बे बाथ्राखौ लोब्बा लाखिनानैनो ओ बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला नोंथां बुंनाय बादिनो नुनो मोनो ओ जों जोंनि बर'नि हारिमु जेरै नोंथाङा बुंदों जि दानाय ओ आबाद मावनाय बा बिब्दिनो ओहो मोसानाय मुसुरनाय गाननाय जोमनाय बेफोरखौ बुंदों बेनि अन ओ जि हारिमुनि बेलायाव जों माखासे ओ बिथिंफोरखौ मोननो हाबावो जेरैबादि बर'नि हारिमुनि बिदिन्थि लानो थाङोब्ला जों नुनो मोनो जे बर'फोरा दोरोङारि खान्थिजों बा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो ओ बै मागो दमासि याव ओ हो उवाल गाहेनजों ओ जि फिथा देनाय ओ अन गुन्दै देनाय बेफोरखौबो नुनो मोनो। औ बेजोंनो लोगोसे ओ दानि बावैसो नोंथाङा बुंदोंमोन जे नै थांनाय ओ समफोराव बा बारगलांनाय समाव जोंहा गुवातियाव जि रोजा ओ जि बर'नि लाइमोन मोसाखावरिफोरखौ लानानै जि बागुरुम्बा दोहौ जि मोनसे बिमुंजों जे ओ बर'नि हामुवारि ओ मख'जाथावसिन मोसानाय बागुरुम्बा मोसानायखौ मुलुग दरबाराव दिन्थिनाय जादोंमोन। ओ जायनि गेजेरज जों दिनै बर' हारिया मुलुग दरबारावनो मोनसे गोख्रों हारि आरो ओ ओ रोंखा राखा बा हारिमुनि बिथिङाव मोनसे गोख्रोङै गसंथानाय मोनसे हारि महरै सिनायथि जादों। औ बेनो बिदिनो जों नुनो मोनो बर'नि हारिमु होननानै बुङोब्ला बर'नि हारिमुनि बिदिन्थि खौ लानो थाङोब्ला जों मोननैसो दोरोङारि बिदिन्थिफोरखौ गामियारि ओनसोल बा बर'नि हारिमुआव गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जों ओ आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जों सासेया सासेजों मदद होलायनाय बा गावजों गाव हेफाजाब होलायनायनि जि थांखि जि अजिला बे असिला बा बे थांखिजों ओ सावरि बादालि जानाय गावजों गाव ओ खामानिफ्राव मदद होलायनाय बेफोरबो मोनफा मोनफा हारि हारिमु होननानै जों सानजायो। औ आं बे खोनाखौनो बुंनो सान औ अब्ला नों थांनिसिम आं मोनसे फिसा सोंथि खालामनो सानदों नों थाङा जुदि ओ बिनि फिननायखौ होयोब्ला गोजोन मोनगोन।
औ
औ आंनि सोंथिया जाहैबाय ओ दायो जि बर'नि हारिमु बिदिन्थि बादियै जों बर'नि हारिमुनि बाथ्राखौ सावरायदों दा बेफोरबादि बर'नि हारिमुखौ जों अरायथायै फोथांनानै लाखिलांनोब्ला बा दा जे जाबादि थासारियाव दं। बेबादि थासारिनिफ्राय गोजौ थासारिसिम लांनोब्ला जों मा मा खामानिफोर बा मा मा राहाफोर लानाया साबसिन होननानै नोंथाङा सानो?
नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों खोनादों हेल, नोंथाङा खोनादों ना? ओ नोंथाङा खोनायाखैब्ला ओ आं फिन खेबसेबाव सोंफिनदिनि बर'नि जि हारिमु बे हारिमुखौ जों फोथांनानै लाखिनोब्ला मा मा थांखि बिथांखिफोर लायोब्ला साबसिन जागोन होननानै नोंथाङा सानो? दा बे बेलायाव ओ थांखे थांखिफोरखौ लानो लुबैयो जेरैबादि जों जोंनि मोसानाय बा जोंनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनोब्ला जों जोंनि दोरोंखान्थिफोरखौ फोथांनानै लाखिनाया गोनांथि होननानै आं सानो।